हेलौ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा सम दंना दसे सम लायरायनो थाखाय?
औ रायलायजागोन दे।
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो खोमा नोंथां।
औ सावराय जागोन दे।
औ जोंनि बर' बर' सुबुं एबा बर' हारिनि ओंख्रि एफोरनि सायावनो एसे सावरायनसै खोमा नोंथां माने औ जोंना बर' ओं बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनिया मिथिनो मोनो माने अनला अनला ओंख्रिखौ मिन्थियो आरो अनला मेव अनला दाउ अनला मेवाइ आरो जोंना गोबां ओंख्रिफोर दंबावो आरो जोंनिया माने नारजि अमा आरो बिदिनो सबाय साम' मानो मानो खुमब्रा हांसो खुमब्रा दाउ इफोरबायदि गोबां मेगं दं मा होनो ओंख्रि दं आरो जोंनिया माने बुंनानै फोजोबनो हाया। जों बिनिनो गेजेराव मोनसे लानानै सावरायनसै खोमा नोंथां ना? अनला ओंख्रिखौनो लानानै लायरायनसै खोमा नोंथां।
औ औ।
औ अनला ओंख्रि होनना बुङोबाथ' माने जोंना बर'नि मा होनो ओंख्रि होननानै बयबो मिनथिखायो आरो माने अनला होनबाथाय माने जों बे अनलाखौ जों माने गोबां माने गावनि थावनाय बायदि माने गाव जि जों जानो गोसो बेजोंनो माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा अनलाजों दाउजों माने अनलाजों दाउजों बांसिन संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला मेवाइ दाउ एफोर खौ होनानै संना जानायखौ जों बांसिन मिथिनो मोनो आरो जेनेबा। आं नोंथांनो फोरमायनसै माने अनलाखौ माबायदि सङो बिनि बागै आं जाखिनि रोंगौ माने गावनि रोंगौथिखौ एसे नोंथांनो फोरमायना होनसै। नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
माने जों अनला ओंख्रि होनना बुङो माने जों अनलाखौ गिबियावनो संनो थाखाय जोंनो माने माइरं नांग्रोगोन। माइरंखौहाय जों माने दसे सम सोमनानैहाय बेखौहाय बोखांनानै एसे फोरानस्रोनानै जोङो मा होनो उवालावबा दिंखियाव देनानै नङाबा ग्रेनदा ग्रेन्डार मिसिन फ्रावहाय जोङो देनानै माने संनायखौ माहोनो गुन्दै खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
जौ।
उम आरो बेजों बिदिनो जों माने गोदोनि समावहाय
गोदोनि समावहाय जोङो माने आनै अनलाखौ जानो जों माने उवाल गोदान मेसिनफ्रावहाय देनानै माबानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव समावहाय बेफोरो गैयामोन नालाय जों आरो बेखौनो गुन्दै खालामखांनानै लानानै जोङो माने बेखौ संनो थाखाय जोङो म होनो दैुदुं दै फुदुंग्रोना लायो आरो बेनियाव दै फुदुंग्रोना लानानैहाय जोङो मा होनो ब अनला अन गुन्दै खालामना लानाय बेखौाय जों माने दैया गोदौोब्ला माने बेयावहाय मा होनो एसे एसे फ्रि फ्रि सारनानै होयो नङाबा दैजों गलायग्रोनानै लाग्रोनो हायो आरो जों दैजों गलायना लाग्रोबयोबा माने मोजांसिन जायो आरो जों मा होनो दै जों गलायनानै दै गुदुङाव होनोबा होसनोबा माने बैयो गथा गथा जाया आरो बे अनलाय ओरैनो हो गथा गथा लद्रा लद्रा जायो नालाय बेनि थाखायनो माने दैयाव लगायनानै जोङो संबाथाय मान लगायनानै होजेनबाथाय मोजांसिन जायो आरो। बिदिनो जों बेदरखौ जों एक्सट्रा ङो बेदरफोर होनोबाथाय मान जों एक्सट्रा एवग्रोन एवग्रनानै मस्ला मस्लि सामब्राम बानलु बेफोरबायदि देनानै होनानैहाय जों माने बेदरा जुदि बेा बेदरा मोननाय बायदि जि जों माबाग्रोबाय एवग्रोखाबाय बिनि उनावहाय जों माने बै अनलायाव अनलायाव मा होनो? खारै मा होनो जों अनलाखौ गोदौ होबाय थानाय समावहायनो जों माने खारैफोर होनानै लाग्रोनो हायो आरो जेनेबा जों नांनाय सिबांखौ खारै संख्रि बेफोर इदि होनानै बिनि उनावहाय जों बै बेदरा जुदि मा होनो बै बेदरा मोनोब्ला जों बे बेदरखौहाय बेयावहाय होसननाय जायो आरो। होसननानै जोंहाय मा होनो दसे सम गोदौ होनोनानै माने संख्रिफोर नांनाय बायदि माने सोरबा साखि खायसे साखि खायसे साखि नालाय माने संख्रिफोरखौ नांनाय बायदि होनानैहाय माने जुदि संख्रिफोरा नांबायबा जों खांनाय जायो आरो आरो खायसेफ्रा मानिे नेचारेल मा होनो? माबो होनाय जायो आरो मानांगोननिखौ मस्ला जायखौ जोङो गंगार दुन्दिया होननानै बुङो। दा मा होनो गासिबो बोथोरावथ' माने जों दुन्दियाखौ मोनजोबबोोन नालाय बे गंगार दुन्दिया होननायखौ माने होनाय जायो आरो बेयावहाय माने दा ' माने गगार दुदिया बेफोरखौथ' माने न'फ्राव खायसे खायसेनि न'फ्राव मोनखायो नालाय बेखौ फोरखौ थायोबा माने होनाय जायो आरो दानि आरो बांसिन मा होनो? मार्केटाव मोननाय बा बाजाराव मोननाय मस्लाफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा बे ओंख्रिनि बागै।
अ अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव जे बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि
औ
आथिखाल समावथ' जोंहा जि आइ टेक मोनबाय बे ओंख्रिया।
औ औ नंगौ नोंथां
जोंहा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो जों माइरंखौ सुनानै लाग्रोनानै दसे सम दै सर' होनानै बा दै दसे सम सम दै सर' होनानै जों बेखौ दोनथ'नाय जायो दै सर' होनानै दोनथ'नानै जोंहा बेखौ वाल गोदोनि समावथ' वाल् दिंखि बेफोराव जों सौनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जों
औ जोङो
मिक्सार मेचिनफ्राव जों उननाय जायो आरो। आथिखाल समनि आथिखाल समाव बेफोरबायदि उना मिहि मिहि दोहो दोहो उनना लाग्रोना बा वालफ्राव देना लाग्रानै जोङो बेखौ खेरखा बा जायखि जाया आइजेंआव दोनना दोन्थ'नाय जायो दोनथ'नानै जों बेखौ गोदोनि सम समाव जोंथ' अरदाबावनो सङोमोन नालाय बनजों अरदाबाव जोंहा सारायाव बेखौ दै फुदुंग्रोनानै
बिदिनो गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन रोखोमै सङो। जोंनि जायगायावथ' बेखौ आं नुनाय हिसाबाव जोंहा दैखौ गोदौ फुनानै
औ
जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बेयाव जोङो खारैखौ होयो खारैखौ। होनानै जोंहा बे देनानै दोननाय अन गुन्दै माइरं गु माइरं गुन्दै बेखौबो जोंहा बेयावनो होयो होसिगोन ग्लब ग्लब गोदौब्ला बेनि उनाव जोंहा
बेदर होयोब्ला जोंहा बेदरखौ एवथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो औ सामब्राम
थाव सेरनानै जोंहा बेदरखौ एरथ्रमग्रोनानै लानांगौ जायो। बेदरफोर होयोब्ला बेनिफ्राय जोंहा बेदरखौ होनो होसननाय जायो। बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रि सङोबा खारैबो नांगौ जायो बे खारैखौ जों बबेनिफ्राय मोनो होनब्ला जों बे खारैखौ जोङो जोंनिनो न' बा गामिनिनो गामियावनो जोङो थालिर फस्ला बेखौ सावो सावनानै बेनि हांगार बा हाथ'फ्ला बेजोंनो जों
खारैखौ बानाय औ लोगोसे जोङो स सबजोंबो जों खारैखौ सावनानै बानायो औ
बेफोर खारैखौनो जोङो अनला ओंख्रियाव बाहायो नाथाय आथिखाल समाव जोङो बे बेफोरखौ मोनस्लाबैयाव मोनस्लाबाबाबाबो जोङो सदा होननानैबो संनायखौ नुनो मोनसै।
उम उम
बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ सङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन मैगंजों जायो जेरै जों दा दैज्लां बोथोरनि समावथ' जों दा औवा मेवाइजोंबो जायो औवा मेवाइ मोनो दैज्लां बोथोरनि समाव जों औवा मेगाइजों जायो बिदिनो बोथोर लाना बोथोर सिजेन लाना सिजेन मा मैगं मोनो बेजों जायो जोङो खमा बिबार होन बासिखा बिबार होन बेफोरजों बेफोरखौ जों अनला बेयाव लगायना जायो।
औ औ नंगौ नोंथां आरो जोंनाथ' माने गोबां मैगंफोर दंगायो नालाय। माने मा होनो बेदरनि अनगायैबो जोंहा माने बेलेग मैगंफोर मान जेनेबा बिदिनो फथल बिलाइबा मा होनो दा माे मेसें समावहाय जों मुला मोनो नालाय मुला लाइ मोनो नालाय माने अनला फाख्रि होनो जायखौ जों माने बेफोरदि लाइ होदेरनानै संना जानाय बेखौबो जों नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां आरो बिदिनो जोंहा मा होनो बारसिखा बिबारफोरखौबो होनानै जायो बारसिखा बिबारावथ' मोननै रोखोम मोनसेया गोजा गोजा बायदि गोजा बिबारनि आरो मोनसेया गुफुर माने गोजाया गोखासिन जायो आरो माने खायसे जाय जेरै जानो हागौ माने बेबायदि संनानै जायो आरो बिदिनो फटल बिलाइ होनानै संना जायो आरो मुदुफुल बिबार बेफोरबायदि होनानै जा संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ माने जोंनियाथ' आरो अनला ओंख्रि होनबाथाय माने बयबो मा होनो बयबो जानो गोथाव मोनखायो जिहेथु बेनि थाखायनो औ दोरोङारि ओंख्रि जेरै जि आइटेकबो मोनो माने जों आरो अनला ओंख्रिखौ हाबायाव हाबायाव बाहायनाय जा जायो माने मा होनो मोनसे ओरै हाथासुनि हाबायाव माने बे अनला ओंख्रिखौ मा होनो अनला ओंख्रिखौ संनाय संनांगौ जाथारो आरो जेनेबा माने बे हाथासुनि खुरनाय जायखौ होनो बेयावहाय जोङो
औ
जै बे माने हिन्जाव गोदानखौहाय माने जों संहोनानै संहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जाय औ नोंथां माने जायनि थाखाय माने बे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बिनि थाखायनो बेनि थाखायनो दोरोङारि ओंख्रि बिमुं मोनदों बेफोरबायदिबो बुंनो हागोन नामाथाय आं बारा मिथिला आरो बेखौ
औ आथिखाल समावथ' जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंहा गेदेर गेदेर सहर गुवाहाटिफोर बायदियावबो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां मोनसे ओ मोनसे आइटेम हिसाबै जोंहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर दावबायनो फैनायफोरा जे फैनानै मोनजालांनानै बिदि मोनथियोदि बियो बर'नि मोनसे ओंख्रि बा दोरोङारि ओंख्रि होननानै
औ
बेनिखायनो आं सानो जे जोंहा अनला ओंख्रिखौ बेफार फालांगि खालामनायावबो जेबो
गाज्रि जाया होननानै मानो होनोब्ला जों बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै सिनायथि बा फोरमायथिलांनायसो जादों बेयो मोनसे
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंना सावरायनाया बेखिनियावनो समाबो जाथ'बाय औ दे